औ
अ आंखौ खोनादों ना‌ आंनि रावखौ मोजां
औ मोजां खोनादों दे
अ दा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे
आयदायानो जाहैबाय जोङो मबाइलनि सायाव एसे सावरायनि दा मबाइलनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नों नोंथाङा मिथिनाय बायदि
ओ आं हानाय मानिखौ माने एसे माबानो आंनि मोनथिनायखौ एसे हो माने फोरमायना होनोसै आरो ना
औ दे फोरमायनाय हो
औ अ मबाइलाथ' माने गोदोयो माने दायोथ' माने गोदान माने बिगियानारि मुगा जाबाय नालाय जे मबाइलखौ ओमहाय माने बांसिन गोदोयो लानाय जायामोन आरोना ओमफ्रायो आजिखालि माने मबाइल लानायजों माने गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना जेनेबा गोदोनि गोदोनि दिनावथ' माने जेनेबा माबाफोर बिदिनो खबरफोर लानांगौ दङबा माने बांसिन माने लाइजाम बिदिनो बायदिसिना माने आदबजोंसो माने खबर लालायोमोन आरोना बिदिनो आजिखालिथ' ओमफ्राय दायो मबाइल मबाइल जुग फैबाय नालाय मबाइलजों हाय माने जेन नोङो माने गोबाव गोबाव समजों मिथिनो गोनां जाला आरो ना माने दानो दानो थाब थाब मिथिग्रा जाबाय आरोना माबाखौहाय माने खबर खबरफोरखौ माने नांगौबानो नों गोसोबायदि माने खबर ओं खबर लालायनो हानाय जाबाय आरो ना मबाइलजोंहाय
औ नों
आरो बिदिनो बायदिसिना बिसिना माने सोलोंथाइनि बेलायावहाय माने बांसिन माने हेफाजाब मोनग्रा जाबाय आरो। थ' बांसिन बिदिनो माने फरायनाय मानायफोरनियावबो मबाइलावनो जे माबाफोर नांगौ गोनां जाबानो माने बेयावनो मोनजोबो आरो ना माने नों माने जेखौ नांगौ माने जे माने सोलोंथाइ लानायावहाय माने जि बुस्थुखौहाय। सोलोंथ सोलोंथाइनि गोनांथि जादों माने बेफोरखौहाय जों बे मबाइलनि माबायैनो मोनजोबो आरो ना दायो मबाइलनि थ्रुयैनो ओ आरोथ' बिदिनो बायदिसिना माने बांसिनानो माने जों मबाइलनि सायावनो माने दायो। सोनारनानै दं आरो ना बांसिनानो
औ।
ओ
औ औ।
दायोथ' बेे जेरै नोंथाङा माने नोंनि मिथिनायखौ एसे फोरमायना होदों माने आं एसे माने मबाइलनि माबायावहाय एसे गोनो गोथो जादों आरो ना
बिदिनो औ। माने नोंथाङाबो दा दि बुंनांगौ बुंखाबायानो गोदोनि दिनाव जेब्लानो बे जोंनि जोंनि गेजेराव मबाइल गैयामोन अब्लानिया रायज्लायनाय माने कमिउनिकेसन सिस्टेमा लाइजामनि गेजेरजों थाङोमोन लायजानि रायनायनि रायलायनो। लामायानोाबाय जोंनिया लाइजामनि गेजेरजोंमोन। लाइजामजोंनो लिरनानै हरोमोन लाइजामजोंनो मोनफायोमोन। जायनि गेजेराव जोंनिया गोबां माने गोबां समनि समनि गेजेरजोंसो ओ से सप्ता बा ओ अनमोन इफोरबायदि लालाय लाङोमोन सासे मानसिनि खबरखौ मोननो थाखाय। बेफोरबायदि जोंनिया गोबां जेंना जायोमोन जेब्लानखि ओ लाइजामनि उनाव जोंनिया बिगियानगिरिफोरा गिबियाव दिह दिहुनग्रोबाय मा टेलिफन आरो मबाइल मबाइल बेनि सिगां लिफन गेजेर रायजलायनो एसे सुबिदा खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय। लाइजामनि उनाव टेलिफन फैबायनि उनाव जोंनिया मबाइल मबाइल फैबाय मबाइलाबो दा जेरैबायदि जोङो जि एनड्रयद मबाइल ओ इउस खालामबाय थादों बाहायबाय थादों। बे एनड्रइड मबाइल फैनायनि आगोलाव जोंनि आखुखौ फ माकिट मबाइल होनाय ना जायखौ जोङो थुनाय थाङोमोन। केपेड मबाइल दा केपेड बिदिनो केपेड मबाइल न मबाइल बेफोरबायदि फैदोंमोन फैयै फैयै बिगियानानो जे जे जेसेखि जौगालांबाय थादों बिनि उनाव। औदि मोनबाय एनड्रइद मबाइल जाय
ओं
माने कमिउनिकेसन माने रायनायाव थोंजोङै।
ओ औ
जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां खौरां लालायनो हानाय जाहैबाय दा मबाइलनि गेजेर गेजेरजों जोङो मा मा जौगादों मा मा खहा जादों इफोरनि बागै आं एसे बुंनानै होो मबाइल मबाइल मबाइला मोजां बिथिं माने मोजां बिथिं द नोङो सालायोबाथाय मबाइल जोंखौ गोबां मदद होयो जेरैबायदि दानि जुगाव जेब्लानाखि बिजाब मोखां ससियेल मिडिया ओंखारबाय फेसबुक ओंखारबाय इन्स्टा हरबाय टुइटार इफोरनि थ्रुयै दानिया सानैसो सानैसो सुबुंफोरा बायदिसिना भिडिअ भ्लग ओरैबायदि बानायनानै सालसुफोरा इनकाम बानायनो हादों थ हानायनि एसे एनै रां दिहुननानै बेफोरबायदि मबाइलजोंोंनो सालाय थांनानै दङ आरो फारसेथिं फैसाफोरा ओरैबायदि गानद बाहायनायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ'फोर उन्दै उन्दै गथ'फोरनोनो मबाइल होनायनि जाहोनाव गथ'फोरा सानैसोआ माने मबाइलावनो बि जाना थ ब खि जेबो खामानि रोङा जालांदों गेलेनो रोङा फुटबल आगोलो मबल गैयै समाव फुटब क्रिकेटफोर बेफोरबायदि बायदिसिना फिल्डआव गेयोमोन नाथाय जेब्ला मबाइल फैबाय मबाइलावनो नांथामना थानाय गथ'फोरखौ जों नुनो मोन जायो गथ'फोरनि बे मेगनाव नांनानै गथ'फोरनिख उन समावनो मेगननिखौ जोङो खम जायनो होनदों लोगोसे आरो
उम हेल' हेल'
औ खोनादोंना
औ औ दासो खोनादों
हेल' खोनादोंनाा
ओं ओं ओ दासो खोनालायदों
अ अ ओमफ्राय मबेला बिदि जोङो मबाइल गैयामोन बुहुमाव मा मा दङ बुहुमाव मा जाथाय जागासिनो बबे जायगायाव मा जाथाय जागासिनो बेफोरखौ जोङो जेबो मिथिनो हागोन नाथाय जे मबाइ मोन मनि गेज ग जोङो गासैबो बुहुमाव मा मा जादों बे जोङो मिथिनो मोनदों आरो फरायसा फोरनि थाखाय गोबां मानसिफोरानो फरायनायनि बागै भिडिअ बानायनानै होयो जेनेबा क्लास खालामनायफोरखौ भिदििअ बानायना होयो बेफोरखौ नायनानै सानैसो गथ'आ सानैस गथ' न'आव थानानैनो गोबां सोलोंना लानो हादों जायफोरा जाय साव थांनो हायाखै फरायसालियाव थांनो हायाखै बिसोरबायदि गथ'वआ मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां सोलोंथाइ लानो हादों
औ
जोङो खानोबो नुनो मोनदों
औ
दा बेखिनिया आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथाङ आरो माबाफोर
अ बुंनांगौआथो माने एसे माने माबा जाहैयो आरो ना माने नों बुंनाया गासिबो बिदिनो जाहैजोब्बाय आरो ना दायो' बांसिनानो माने मबाइल बिदिनो बाहायनानै माने बांसिन बिदिनो ससियेल मिेडियाआव फैनानै माने दायो। एसे माबा जालांबाय आरोना माने ओ इदिनो
खायसेया जौगादों।
मबाइल नायनानै थानाय ओं
औ।
औ खायसेया जौगाालांदों माने बे बाहायनो रोंग्राफ्रा मालाय जौगाालांसिगोन। थगोन ओमफ्राय बाहायनो रोङिफ्रा माने माने एखदमबारे मोनथियि जाबाय आरो ना? माबाखौहाय जेनेबा मबाइल मबाइल
गाज्रि खामानियाव मावग्रो मावदों बाहायदों खायसेया मोजां खामानियाव बाहायदों मोजां खामानियाव बाहायनायफोर मोङै जालांदों दा
औ।
बाहायनायफोरा गाज्रि जालांदों मबाइलाबो बोसोर बोसोरनो गोदान गोदान मडेल ओंखारबाय थायो। जेरै दा मदेलनो
औ।
मबाइल ओंखारदों मटर आलला आइफन फन सामसं, रियेलमि बेफोर गोदान दाननिफ्रायनो ओंखारलांगासिनो दङ। जायफोर थाबनिख्रुइ थाबसिन म थाबनिख्रुइ थाबसिन लाइ रायायनो हानाय खम समनि गेजेरावनो रायजलायनो हानाय जा जागासिनो।
ओं ओं दा।
दा मबल मबाइलखौ जोङो मबाइलखौ माबोरै इउस खालामदों होनबाथाय मबाइलाव जोङो सिम कार्ड सोनो गोनां जायो हो
औ।
सिम सोनायनि सिम सिम कार सोयो सिम कात सोनायनि उनाव जायफोरा सिम दिहुनगिरिफोरा दिहुनगिरि सुनाय रिर्चसनखौ बारायलांगासिनो जायनि जाहनाव सासेया इक'नमिकेलि बो माने रिसार्च होनो हाया। बेफोरबायदिना आरो रिलसफोरनि दामखौ बाराय बारायनोि सिम बानायनाय। रिसार्च कम्पानिफोरा गोबां इनकाम खालामगासिनो। बेफोरबायदिनो माने गेजेरजों गोबां फैसा खायसेया फैसा खामायनो हादों आरो माने
औ।
गावखौ सोंना लादो
औ ओं।
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै बेखिनियावनो।
औ औ जागोन दे।
औ।
औ।